ना खोनादोंना नोंथां? हेलोव। हेलौ
हाय
औ खोनाबाय दे
नो दङ दे।
औ औ जों दायो मा आयदानि सायाव सावरायनो?
दा बर'नि मोनसे ओ फोरबो फालिथाय जायफोर फोरबो फालिथायखौ जोङो ओ खाथि गासा फोरबो फालिथाय होननानै बुङो बे खाथि बिहुनि सोमोन्दै एसे सावरायलायदोनि नामा।
औ नों सावरायग्रोनो ना आं बुंग्रोनो?
दे नोंथाङा एसे फोरमायना होनायसै। ओ बर'फ्रा मानो खाथ थि फोरबोखौ फालियो?
औ औ बर'फोरा आबै आबाद गाहाय हारि ना बर'फोरा आबादनि सायाव सोनारनानै जिउ खुङो आबादखौ लानानैनो सिमां सुजुयो आबादजोंनो जों माबा माबि मावनो प्लान लायो बे खायनो बे आबाद दारि बर'फोरा बैयो खाथि गासानि सानखालि आबादा जोंनि आबादा मोजां जाथों होननानै इस आन माने जोङो आबादनि बिगोमा होननानै लोखिखौ फोथायो नालाय बे लो खिनि खाथियाव जोङो आर'ज गाबो जाहाथे जोंनि आबादा मोजां जायो जों आबादजोंनो आबादजोगखौ मोजाङै मोजां मोननानैनो जोङो जोंनि उयिन संसारा मोजां जाथों होननानै। बै खाथिखि खाना औ औ खाथिख खासानि दिनखालि जोंनि न'खरनि गेदेरफोरा थाइगिर बि-बि-फिथाइ नागिरनानै लायो। औवा लाबोयो। औ बे थाइगिर फिथाइआवसो जोङो साखिखौ सावो नालाय अरनिस सोरांखौ होयो नालाय औ आरो बे थाइगिरखौ मोनजोबाबा न'आवनो थाखानाय बारियावनो थानाय मैथ्रु फिथाइनि बिखङावबो जोङो सावनायखौ नुनो मोनो आरोना।
अ ओम नोंगौथ'।
ओमफ्राय बे औवाखौ दानस'नानै नांगौबायदि जखायै बेखौ जोङो खुन्थिया महरै बानायो आरो ओरैबो जंफाद ओरैबो जंफाद। ओरैजाय जोङो माबायाव थुगोन मोनसे थाइगिरनि बिखङाव आरो मोनसेखौ गाहायथिं सोगोन। औ नोंबो बे थासारिखौ मोनफेरबाय ना?
औ आंबो सावोमोन। जेब्ला आंबो न'आव थायोमोन अब्ला ओ खाथि फोरबो फालिनायाव ओ सम मोनोमोन। ब्ला आंबो बे खामानिफोरखौ मावफायोमोन।
औ औ जोबोर मोजां।
न'खरनि बिमा फिफाजों लोगोसे। ओ दुब्लिबारियाव थांनानै
उम उम।
बाथि सावहैनाय
औ औ। बे दुब्लि बारियाव औ दुब्लिबारियाव सावनायनि सिगां जोङो न'नि बाथौआव सावगोरो। न'नि बाथौखौ खुलुमखांनायनि उनावसो जोंनि गलियाव, बारियाव, लांगोनायाव बेबायदिनो साखिखौ सावो। नोङा होमबा?
औ।
औ। ओमफ्राय बिनि उनावसो जोङो जोंनि आबाद थिलि दुब्लियाव माने जोंनि मोनबेसे हा दं, मोनबेसे आबाद दं बेहाय थांनानै ओ हाखौ सोरगिदिं मोनब्रै माने गो सो बायदि आरो हानायसिबां साखिखौ होयो आरो जाहाथे जोंनि आबादा मोजां जायो होनना। आरो नै खोनासंलाय औ बे खाथि गासा सावनायाव जे सल' खनो बेखौ नों खनफेरबाय? नों साव सावहैदों होननायखाय सोंबाय आङो।
अ ओ खनदों खनदों आंबो खनदों। बे सल'खौ। दा जोङो जेब्ला आ दुब्लि बारियाव थांनानै ओ माने बाथिखौ लागायहैनाय जायो। दा बा थिखौ लागायनाय समाव जोङो ओरैबायदि मेथाइ खनो दि जाय मेथाया माने ओ जों माने जोंनि लुबैनाय बादि माने आबादा जाथों बेबायदिनो मेथाइखौ खननाय जायो आरो दा मेथाया ओरैबायदि माने ओ खा थिक गासा दल दल जोंनि माइआ बिदां गोलाव गोलाव जा
औ औ।
दल दल जोंनि माइआ बिदां गोलाव गोलाव जा बेबायदि मेथाइ खनै खनैनो ओ मा होनो जोङो ओ बाथिखौ लगायनानै फैयो आरो। दा जोङो दि बाथिखौ लगायहैनाय जायो। दा बाथि लगाय हैनायनि ओ माखासे जाहो
हम होम होम मोजां खोनायासै नै
अ माने जोङो दि ओ खाथि ओ खोनाबायना?
ओम ओम ओम।
दा जोङोदि ओ थि खाथि फोरबो फालिनाय समाव जोङो माइ दुब्लिबारियाव थांनानै जोंनि ओ माइफोर ओ माइनि गेजेर गेजेराव बियो ओ बाथि लागायहैनाय जायो। बे लागायहैनायनि माखासे जाहोन फोरबो थानो हागौ बे जाहोननि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनो हागोन नामा?
हागोन दे माने ओम माने जोंनि बे माइबारियाव आबादथिलियाव साखि खावनायनि जाहोना नानो जाहैबाय माने बे खाथि गोसा समाव जोंनि गायनाय माइ आबाद बादा माने बिबार लायो आरो आरो ना। थरायो ओमफाय बे समाव थरायनाय समाव एम्फौ फौ एनलाफ्रा जायोबाथ माइआ खंख्ला जागोन उनावहाय गुदा ओंखारहैगोन नोङा होमबा बेनिखायनो बै आबादा जाहाथे आबा आम मा होनो बै थरायनाय आबादखौ जाया बिनि थाखायनो इसोनाव आरज गाबो लोगोसे सेनो बेजों लोगोस बेजों लोगोनो मोनसे साइन्टिफिक रिजोनबो हाबनानै दं बे मोनानि समाव बाथि नुयोबा अरनि सोरां नुयोब्ला एम्फौफोरआ माने थांनानैबोहाय बारसि सोमहैयो ना माने अरा बैसोर खौ एट्राेक्ट खालामो बेखायनो बिसोरो बास्रोमहैनानै बेवहाय थैनानै थायो आरो बै बारसोमनानै एम्फौफ्रा खमायबाय थैबाय अबोला बै बिब माने जोंनि माइखौ बै एम्फौफोरा जाला आरो खमायबाय एम्फौआ बेनिखायनो जोंनि आबादा नेम बहुत मोजांङै जों आसा खालामनाय बायदि फिथाइ बरहा जासिगोन आरोना बिनि थाखायनो बै खाथि गासाखौ गायो आरो आबाद गाहाम जानायनि थांखि लानानै औ औ आरोबाव मा होनदों?
ओ जोङो ओरैबायद खालामोब्ला ओ साबसे ज खाथिग फोरबो फालिनाय जे खाथि ओ बे-बे सानसे सानसेल'सो जोङो
औ औ
ज बेसेबां एम्फौफ्रा बेवहाय बारसोमनानै माने एम्फौनि अन जिमाया एसे खमायो दा जोङो सानसेल' सावनो ओ सावनायनि सोलायनो जेने बेवहाय सप्तासेसो सावहैबाय थायोब्ला एम्फौआ बांसिन थैजोबथारगोन नामा?
अ माने बिदिबाथ' जोङो माने एम्फौफोरखौ जों फोजोबस्रांनाय जागोन मानो होनबा जोङो जोनो ओ ओ जोङो माबाना जों सासेया गुबुन सासेया गुबुन सासेनियाव सोनारालायनानै जिउ खाङा होमबा? जों बेनिखायनो गासैबो ओ बुहु थानाय जिउ नानै जिउखौ फोजोबस्रांजोबनो हाया नोङा होनबा बेनिखाइनो जोङो सानसेयाव नो जा थैयो जा बारसोमो बेखौ जोङो बेखौल' जों मानिबाय आरो मानो होनबा जों इनाय खालामनो हाया नोङा होनबा सप्तासे सावोबाथ' अबा जोलैनि एम्फौआ थैजोबलांनोबो हागौ नोंङा होमबा? गोमालांनो हा बुहुमनि बेनिखायनो जाहाथे बयबो समानै थांनानै थायो मानो होनबा जों सोनारलायनानै थायो जों जेरै आबादनि सायाव सोनारो ओ एम्फौआबो जोंनि अबेबा मोनसे जाहोननि थाखाय मोजां गुन थानायबो जानो हागौ नङा होनलाय बेनि थाखायनो जों बिदि खालामनो हानाय नङा। आरो
दा
बे बुहुमाव थानाय गासैबो जिब जुनारनि फारसेबो जों नोजोर होनांगोन औ
खालामनो मोना आरोना
औ औ औ
जोङो ओ ओ जोंनि माइफोरखौ एम्फौनि जानायनिफ्राय रैखा मोनहोनो थाखाय जोङो एम्फौखौ बुथार नांगौबो जा बा जोङो बांद्राय एम्फौ फोरखौबो बुथारजोबनोबो हाया जाहैयो आरो ना
औ आथिखालाव थ' आरो नै दा मा बयबो रासायनारि हासार बाहायनानै बा एम्फौ थैनायनि मुलि बाहायनानै दायो माइआव सारो नङा होमबा दायोथ' जोङो गोदान गोदान आदब खायदा बाहायनानै आबाद मावो। आबाद मोजां जानायनि थाखाय जोङो गोबां रासायनारि हासार बाहायो। आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां फोरबोफोर दंबावो जायफोर आबादजोंनो सोमोन्दो गोनां आरो नङा होमबा हेलौ-हेलौ खोनादोंना नोंथां। औ मा होनदों? बुजिना मोनाखै आङो। हेल' हो-हो-हो।
औ